हेल'
औ
औ नोंथाङा मा खालामदों?
अ दा आङो बिफां सायायाव जिरायनानै दङ दा जिहेथु जोंहा आबाद मावनायनि सम नङा होमबा
औ औ औ
खोथिया फोनानै दोनदोंमोन बेनिखायनो नेबाय दङ आरोना आं आतसा बेदिसो
मोजांदे नोंथां
नोंथांआलाय माथो खामदो
आंबो दं नोंथां ओरैनो जिरायनानै बर्थ'मान गरम ना बोथोराबो दिनै बे बेखायनो जिरायनानै दंथ'यो अब्ला नोंथां मोननैसो सोंथि दैखांनानै रायलायदिनि दिनै ना
औ औ नोंथां
औ नोंथां ओ दा जिहेथु दैज्लां बोथोर नङा होनब्ला दैज्लां बोथोराव नों नोंथांमोननिथिं गायनाय फुनाय समफोराव जेनेबा ओ दा दानि जुगावथ' गोबां मा होनो मेसिन ओंखारबाय नङा होनब्ला माइ गायग्रा मेसिन होन हाग्रा मेसिनबो ओंखारबावबाय दा बेफोरनि गेजेराव नोंसिनिथिं माइ हाग्रा माइ गायग्रा मेसिनबो ओंखारबाय नामा आरो जोंहा गोबां मानसिफ्राबो दाबो माइ गाय दंना बेफोरो मानसिजों गायनाय जायोना मेसिनारिफोरजों गायनाय जायो ओरैनो
अ अ गायनाय फुनायनि खोथा बुङोबाथ' जों मिथि मिथिखायो ओ गोदो गोदायनि सम समनिफ्रायनो जोङो माइ आबादखौ जों बांसिनानो मावो
औ
बे जायगायाव दैफोरनि जेबो ओरैबायदि आंखाल जाया जेहुथु जोङो आबाद मावनाय समाव जोंनो दै नांगौ बायदियै जोङो दैखौ मोननो हायो जों आरो बेफोरबायदिनो जों अखा बायदिसिनाजों जोङो आबादखौ मावनाय जायो नाथाय जोंहा माब्लाबा समाव अखाफोर फैयाब्ला जोङो नंगौ माबाफोरजोंनो दंग' दंलाफोरनिफ्राय दैमाफोरनिफ्राय दैसाफोरनिफ्राय जोङो दैखौ लांनानै जों आबाद मावो जोङो दा गायनाय फुनायनि सम जिहेथु गायनायनि बाथ्रा गायनाय फुनाय होननानै बुङोब्ला जोङो माइ आबादखौनो जों मिथिखायो आ दिनो जोङो ओ खोथियाफोरखौ जों नोंगौ दिनै गोदो गोदायनि समाव जोङो नांगोलफोरजोंसो हालेवोमोन नांगोल होनना बुङोब्ला जोङो बेवहाय मोसौ मोसौ मोसौखौ जोङो बाहायोमोन गोदो मोसौजों हालजों एवनानै ओ खोथिया फैयोमोन बेबायदिनो नाथाय दिनै जोंहा ओ ट्रेक्टरा फैबाय जेराव जोङो ट्रेक्टर जोङो हाल एवनाय जायो आरो लोगोसेनो गायनायनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावथ' ओ मानसिफोरानो गायथ'यो नोंथां दा जोंनि गेजेराव इसेबां बायदि जाबायदि औ
औ
गायथ'खै ज औ औ खोनाबायना नोंथां औ औ जोंनि ओनसोलाव माने ओ दा गायनाय मिसिनरिफोरा फैथ'वाखै जोङो जोंनि ओनसोलाव दा मानसिफोरानो गायो
औ
गोदो गोदायनि बायदि जोंहा ओ सासेया सासेखौ हेफाजाब होलायनाय जेरै जों सावरि जालायनाय बायदिसिना नाफोरा नाथाय जोंनि जोंनियाव दा गैया जों दा माइ गायनांगौब्ला जोङो ओ मानसिफोरखौ जोङो फैसा थाखा होननानैसो जों हाजिरा बा खामला होननानैसो जोङो माइखौ गायनाय जायो दा
औ
जोंनियाव मिसिनफोरा गैथ'वादा थां ओमफ्राय औ जानो हागौ जोंनि ओनसोलाव मिसिनफ्रा फैयैनि जाहोना ओ बेखौ आङो आंनि नोजोरजों नायोब्ला आर ना
औ औ नोंथां
बुङोब्ला बिदि नङा दे जोंनि ओनसोलाव सोरबा मेसिनखौ बायनो हायाखै एबा फैसा रां होननानै जोङो लाना फैनो हाखै बिदि नङा मानो होनना बुङोब्ला जोंहा जोंनि ओनसोलाव हाफोरा जेरैबायदि ओ गुवार गुवार नांगौनि थानांगौबो बेफोरबायदि जोंनाव इसिबां गुवार गुवार गैया आरो जेनेबा खाथि खाथियाव ओ सोरहानि बा ऐ‌ नांजाबनाय खाथियावनो सोरनियाबा दुइ बिघा तिन बिघा सारि बिघा दा बेफोरबायदियाव जोंहा ओ जुदि जोङो माइ गायनो थाङो अब्ला जोंहा जुदि दुब्लि गेजेराव थायो अब्ला जोंहा बेहाय माइखौ जुदि जोङो मिसिन सिंजों गायहैनाया जोबोद असुबिदा जायो मानो होनबा मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ सिगाङाव जुदि माइफोरखौ जों जुदि गायथिनानै दोनो अब्ला बे माइ गायनायजों जों माबायदि लाना थांगोन बे मेचिनखौ बेफोरबायदि मोनसे फैया औ औ बिनि थाखायनो जानांगौ ज फैयाखै दा
नोंथां ओरैनो नोंथांनि जि ओ थांनानै थानाय राहा बेफोरो नोंथाङा इयुनाव माबाफोर सानदों नामा बा माबाफोर थांखि खि लादों नामा नोंथांनि जिउआव माबाफोर खालामनो जेनेबा जेरै साख्रि-बाख्रि होननायानो जा जेरै आरो साख्रि बाख्रिनि अनगायै जोंहा बिजनेस बैफोरबायदि नोंथांनि जिउआव मा माबाफोर सानदों नामा
औ औ मानसिया ओ जिहेथु दिनै खामानि मावनानैसो जोङो ओ रां आरजिनो हायो बा जोंनि दा जिउ बा उदैनि बा जोंनि उदैखौ सुफुंनायानो बुं बा जोंनि रंजानाय जोंनि बायदिसिना गोसो नि लुबैनायखौ जों जिहेथु फैसाजोंसो जोङो ओ
औ
जुगाव बांसिनानो जों खालामनो हायो बांसिनखौनो जोङो फैसाजोंसो औ औ बेनिखायनो जोङो खामानि मावो थानांगौ जायो जहेथु ओ बेफोरबायदिथ' आंङो जेबो बेफोरबायदि आं थांखि लाया दिनैसिम दिनै फैबाय अब्लाबो ओ नंगौ जोंहा थांखि आङो मानो लायाखै होननानै बुङोब्ला दिनै जोंहा बुहु औ बायदिसिना जोंहा गोबां रोखोमनि खामानि दोङो
औ औ औ औ साख्रिनि अनगायैबो
' ओ आं सानो जे बेवहाय जों नंगौ जों लाइफखौ इसेबां जुदि सिरियास लाबाय थायोब्ला जोङो माब्लाथो माब्ला जों रंजागोन जों जुदि माबा मोनसे थांखि लानानै जुदि जों खामानिफोरखौ मावनो लायो बायदिसिना जोङो आं सानो जे जोङो समजों लोगोसे जों गोरोबनो नांगोन आं समजों लोगोसे खामानिफोरखौ मावनो मोजां मोनो जेराव रंजानायानो बुं दिनै लाइमोन बैसोनि रंजानायानो बुं बा लाइमोन बैसोआव जों जा खालामनांगौ जाबायदि जों थानो नांगौ बेफोरबायदि आं थानानै मोजां मोनो बेफोरबायदि सम आं गोरोबनानै मोजां मोनो बिदि नङाब्ला जे जे माबा मोनसे थांखि बा माबा मोनसे लागोन दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा जे आबाद मावनायनि जों बेलायाव दिनै नोंथांमोननियाव गोदो गोदाय माबायदि आबाद मावोमोन आरो दिनैनि समाव माबायदि आबाद मावनाय जायो बेफोरनि सायाव
औ हागोन नोंथां जोंनि स जोंनि जि जायगा बेफोरावबो गोदोनिफ्राय दायो माने जोबोद सोलायनाय फैबाय मानो गोदो जोंना ज' ज'यै मोसौ मोसौफोरजों हालौनाय जायोमोन माइ मारा नानायफ्राबो मोसौफोरजोंनो फ्रायानो जायोमोन ज' ज'यै सावरि बादलि जानानै माइ हालायनाय जायोमोन खिन्थु दानि जुगाव बेफोरखौ नुनो मोनला मानो होनब्ला जोंहा दानि जुगाव माखासे मेसिननि आगजुफोर फैबाय बेफोरजोंनो बांसिनानो मावनाय जायो आरो बे समाव औ नोंथां ओमफाय ओरैजाय जोंहा बैस फोरबो माखासे फोरबोफोर थायोना सितनाागे फोरबो मागो फोरबो बे मागो फोरबोआव नोंथांमोननिथिं बे मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो दे एसे खोन्थादो औ औ
मागो फोरबोखौथ' जोंनि जा बेफोरबायदिनो गोदो गोदाय जेरैबायदि जोंहा मागो समाव जोंहा जानाय लोंनायनि खोथायानो फैयो जेराव जोंहा फिथा सौराय फिथा सौराय जानाय बा जोंहा मागोनि समाव जोङो भेलागुर सावनाय सेराव जोंहा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बेलागुरखौ सावबोबाय दङ जेराव जोङो नारा बायदिसिनाखौ जोङो माइ हाखांनायनि उनाव जेथु नाराफोरखो ओरैनोसो गोग्लैनानै थायो
औ नोंथां
जिगाबफोरजों जोंङो बेलागुर लुनाय जायो जेराव जोङो औवानि बाहायनायनि खोथाखौ बुंनो हायो बेवहाय जोङो औवा औवा गथा गथा एसे गोरलैफोरखौ गायनानै जोङो
औ औ औ औ जाहाथे बेफोरो सावनाय समाव सावन होयो आरो ना माने
अ जेनेबा फुङाव एसे माने रंजानाय मोनसे लायो जेराव जोङो बेखौ ओ लोगोसे जोंना बेवहाय बेरो आरो ना गोसा गोसा धुम धाम ओरैबायदि जेनेबा ओ जोङो रंजानायखौ लायो
औ
सम जोंनि जा सं दिनैनि समाव गोबां बायदिसिना दिनै राङारि जोङो खेला गेलेनाय नुयो बायदिसिना रोखोमनि जोङो ओ गेलेनाय नुनो मोनो लोगोसेनो बेफोरबायदिनो जोंनि मागोफोराव ओ जोङो जानाय लोंनायजोंनो जोंनि ओ फोरबोआ जोबनानै थाङो दा नोंथांमोननिजोंबो दिनैनि समाव ओ माबायदिहाय फालियो बे बे बुंनो हागोन नामा दिनै ओ बा गेजेराव औ औ
जोंनिथिं गोदो जाबायदि गाजा गोमजायै फालियोमोन बेनिफ्राय माने दायो एसे ओ सोलायबाय आरो मानो होनब्ला जों गोदो गोदोनि समाव जेब्ला जों उन्दै उन्दैमोन बै समाव जोङो ज' ज'यैै जेब्ला माइ नारा हानाय सम जायो बे खौ जोङो ज' ज' हानानै ओ माराखौ नाराखौ माने ज' दोननानै माने बेलागुर लुनायाव बाहायनो थाखाय जों हानानै दोनखानाय जायोमोन लोगोसेनो आरो बिदिनो गोबां माने ओ जेब्ला बेलागुरनि ओ सम जायो अब्ला जोङो बेयाव माखासे एसे एसे रां कालेकसन माने रां खांलायनानै माखासे जोङो पिकनिक जानाय जिहेथु बेलागुरनाय बेयाव माने माखासे नांगौ जानाय मैगं थाइगं एबा बेदर बेफोरखौ माने बायनाय जायोमोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो आव गाजा गोमजायै माने ओ बेलागुरफोरखौ जानाय जायोमोन बेनि उनाव जोंहा सोरोंनाय लोगो लोगोनो ओ माखासे नियम दंमोन जोंहा ओ मा होनो सोरां सान ओंखारिनि सिगां खोमसि खोमसि जोंहा बेलागुरफोरखौ सावनानै दुगैनांगौ होननाय बैफोरखौ माने मोनदों आरो औ बेनि उनाव जोंहा जेब्ला बेलागुर सावखांबाय माखांबाय अब्ला न' न' थांनानै जोंहा माखासे नियमबो दंबावो जेरै गय बिफां बिफां जेरै जोंहा माइ जिगाब खानानै हैनाय बैफोरो माने सोलियो आरो औ गोदोनिनो गोदोनिनो नियम आबै आबौ दानानै दोनबोखानाय जिहेथु बे ओ माखासे माखासे नियमफोरा बेखायनो जों बावगारनो हाया आरो बेखौ दासिमबो फ्रायैनो खालामनाय जा
नंगौ औ औ जोंहा बेफोरबायदिनो जोंहा समाबो गैला जिहेथु दोनथ'नोसै बिदिबाोंथां दे दे नोंथां